हेलौ अ नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादों ना नोंथां
औ मोजाङैनो खोनादों नोंथां।
अ दा नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
दायो नै ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा दा फ्रियानो आरोना नोंथां?
औ फ्रियानो नोंथां ओरैनो दंथ'यो।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिक खौ लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांनो आङो कलखौ खालामदोंमोन आरो नोंथां ओ नोंथाङा फैबा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां नोंथाङा आयदाखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
अ अ अ जागोन जोंना आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा माने गोदोहाय माबायदि रायजोखौ जाबोदोंमोन आरो लोगोसे आथिखालाव माबायदि सोलायबोनानै खौ नुनो मोनखो आरो बेनि सोमोन्दै माने सावरायनो लादोंमोन आरो नोंथां जेनेबा नोंथाङा जिखिनि औ नोंथाङा जिखिनि मिथियो बेखौहाय ओ आंनो फोरमायनो हादो ओमफ्राय आंबो जुुने जिखिनि मिथियो आंनिफ्राय आङो नोंथांनो ओ फोरमायना होनोसै आरो नोंथां।
अ अब्ला आं फोरमायग्रोसै आरोना नोंथां।
जायो जेनेबा नोंबो फोरमायजायो दे नङाबा आंनो फोरमायना होनसै नोंनाव नोंथां
अ दे नोंथाङा फोरमायग्रदो अब्लालाय।
जागोन दे नोंथां आ बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां आ
औ जागायदो दे नोंथां।
जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरनि गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाय राहाया खौ गोबां सोलायबोबाय ओ जेरैहाय जोंहा गोदो समावहाय जोंनि बर' माहारिनि आइजोफोरायो जेनेबा जोंना गोबां बिथिङावनो गोग्लैसोनायोमोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय समावहाय जोंना हौवाफोरनि बिथिङावनो होन आइजोफोरनि बिथिङावनो होन जोंना माने इसिबां सोलोंथाइ लानो रोङि माने गोदोफबनानै थानाय मोनसे हारिमोन माने ओ गोबां माने बायजोफोराव ओंखारनानै माने आ गुबुन हारिफोर बायदि एसेबां जौगाखांनाय नङामोन आरो नोंथां मानो आ होनना बुङोब्ला जोंना बर' हारिया गोदो माने मिथिंगानि सेराव थानानैहाय माने दानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरखौल' आ बाहायनानै जेरैहाय मैगं थाइगं थानानै माने बेयावनो माने मोनसे दाबसे जायगायाव माने गावजों गाव माने ओ गोदो फबनानैहाय माने रायजोखौ जाबोदोंमोन बै गोदो समावहाय माने आइजोफोरा माने ओ जेरैहाय हौवा फोरखौल' माने हौवाफोरनि थाखायल' माने ओ ओंखाम संना होनाय बेफोरबायदिनो गोबां न'नि खामानिफ्रावल' नांथाबनानै थानायमोन आरो बेबायदिनो आरो हौवाफोराबो बेबायदिनो बहाबा बहाबाबा जौ लोंसोनानै गोदोसोनानै थानाय आरो सोरबा सोरबा माने बहाबा बिदिनो जिब जुनार मैथुराव थांनाय बेफोरबायदिमोन आरो नोंथां आरो गोदो गोदायनि जोंना आइजोफोरा ओमफ्रायनिफ्राय बेबायदिनो जौ संनानैनो गोदौफबनानै थायोमोन जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा बेबायदिनो जोंहा गोदोसोनाय गोबां माने गुबुन हारि जोंनि बर' हारिखौ बेबायदिनो मुगैबोदोंमोन आरो जेनेबा ओ एसेबां गोग्लैसोनाय हारि बेबायदि होननानै जोंनि बर' हारिखौ बेबायदिनो जोंनि आइजोफोरा माने इसिबांखि गोग्लैसोनायमोन माने बेखौ दा जों नायनो थाङोब्ला बेखौ लाजिनो गोनां जायो आरोना नोंथां बेखौ नायहरफिनोबा जोंनि सिगांनि आइजोफोरनि जिउ नायहरफिनोब्ला नाथाय आथिखालाव बेबायदिखौ जों नुनो मोनला जे आथिखालाव माने जोंना आइजोफोराबो फैयै फैयै गो गोबां माने जौगाबोबाय माने गोबां आरो गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानो रोंबाय। बेबायदिनो आरो लोगोसे गोबां माने दावगानाय हाबाफोर खौ लानो रोंबाय आरो माखासे आथिखालावथ' गोबां माने सोलोंथाइ जुग नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंहा गोबां आइजोफोराबो सोलोंथाइ लानो रोंबाय बर' हारिनि गेजेरावहाय बेबायदिनो सोलों थि लानानै गोबां गाव गाव गावनि थांखियावहाय गावसोरखौनो सटौहैहोनो हाबाय बिसोरबो जोंहा आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफोराबो जोंनि बर' ओ हौवाफोरजोंनो माने समान समान मोनथायफोरखौ लानो हाबाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालनि जुगावहाय। ओ नाथाय दाबो खायसे खायसे खायसे खायसे बर'फोरा बर' बिफा सानो बेबायदिनो आइजोफोरा माने बेफोरबायदि बिबां हौवाफोर मावनाय खामानि बा हौवाफोरनि बेफोरबायदि खामानिखौ ओ थाबजाया माने मावनायखौ बेबायदिसिना आइजोफोरा आथिखालाव गोबां माने बेबायदिनो फुटबलफोर गेलेनायखौ जों नुनो मोनसै सिगां समावहाय बेबायदि गेलेयोब्ला बेबायदि जेनेबा माबा मोनसे हौवाफोरनि गेलेग्राखौ गेलेयोब्ला माने गाज्रि सान जोंनि बर' आइजोफोरा नाथाय बेफोरो सोलाय सोलाय फैयै फैयै दा गोबां माने सोलायनाय फैबाय आरो। बेबायदिनो सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन गेलेनायनि बिथिङावनो होन आरो लोगोसे जेनेबा गोबां बायदिसिना हाबाफोरावनो गोबां दाव माने जौगाबोबाय आरो आथिखालाव ओ हौवाफोरजों समान समान मोनथाय लानो हानाय जा ओ बेबायदिनो सिगां समावाय फोथायनाय दं
नोंगौ नोंथां
रोङाब्लाथाय हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ बेबायदिनो सिगां बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दंमोनदि सिगांनि आइजोफोरा जेनेबा जिफोर दानो रोङाब्लानो दि जोंहा हाबा जानो माने रावबो हौवाफ्रा लाङा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङाब्लानो बेफोरबायदिया दंमोन आरो बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्रा खौ मिथिनो मोनोदि जेब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदो समावहाय जेनेबा एसे ओ माने सोलोंथाइ गैया सोलोंथाइ लानो रोङि जेनेबा न'आवनो थानानै न'नि खामानिफोरखौल' मावनानै थानानै गोदो फबनानै थानाय बेफोर बर' आइजोफोरनि जाथायफोरखौ नुहरो आरो दा नाथाय बेफोरबायदि नंला जेनेबा जोंनाथ' दाथ' सोलोंथाइनि नङा होमबा बेवहाय जोंहा सोलोंथाइ लानो रोंबाय आइजोफोरा बेबायदिनो गोबां दा बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो आइजो फोरनि आफादफोरबो ओंखारबाय बेबायदिनो लिडारफोरबो ओंखारबाय आइजोफोरनि गेजेराव बेबायदिनो थुनलाइनि बिथिङावनो होन जेनेबा माहारियारि आफादनि गेजेरजों आफादफोरावनो होन बेबायदिनो आइजोफोराबो बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनसै आरो हारिनि आइजोफोरखौहाय गोबां आखा - फाखा जानायखौ जों नुनो मोनस आरो लोगोसे जाबावनो गोनां दं जोंहा ओ बेसेबांबो बुंनो हाया जेनेबा थोजासे दं आरो आरो लोगोसे ओंखारबावनांगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आइजोफोरा माखासे बेनो गिदिर - गिदिर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि आइ पि एस इन्जिनियारिं बेफोरबायदि आरो गोबां ओंखारबावनांगोन दङ दंनाया दंब्लाबो माने जोङो बिसोर आइजो माहारिनि ओ अनजिमाखौ जोङो सोर साबैसे बेफोरबायदि बिसेबां जौवगाखांनाय बेफोरखौ जों‌ आथिखालावबाबो आथिखाल मुगायावबाबो जोंनो हायो आरो गेजेराव गोबां ओंखारनानैांगौ बायनि गेजेरावबो हौवाफोरनि गेजेरावनो होन आइजोफोरनि गेजेरावनो होन बेयाव हौवा हिनजाव बेबायदि सोमोन्दोखौ लाखिलायनो थि गैया आरो जेनेबा बेथ' दानि जुगाथ' बादायनाय जुग नङा होमबा। बिसोरनो माने दावगालांनो हायो बेबायदिनो आरो नोंथां। बे फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां बेबायदिनो गोदो जेरैहाय आइजोफोरा माबायदिमोन रायजो जानाय आरो माबायदि ओ समजों भुगिनांबोदोंमोन आरो आथिखालाव माबायदि थासारि खा बेफोरनि बागै सुंद'यै फोरमायना होलाय नोंथाङाबो
औ नोंथा‌ औ ओ गोदोनिखौ बुंनोब्ला थ' जोङो गोबां गोग्लैसोनायमोन जोंनि बर' आइजोफोरा माने ओ जा जोंनि सोलोंथाइ बिथिङावनो होनना बुंनांगोन जों सोलोंथाइ बिथिं नि फारसेनिफ्रायनो जोंना आइजो माहारिखौ गोबां नासयनाय दंमोन मानोना जोंनि ओ जा जोंनि बर' समाजाव ओ मोनसे गोग्लैसोनाय हारि आरो गुबुन हारिजों गोदो मुगैजानाय मोनसे हारिमोन। जा बैफोर हारिनि गेजेरजों आथिखालावबो जोङो मोनसे हारि महरै आथिखालनियाव फैयै फैयैजों थांनानै थाबोदों बिदिनो आइजो माहारिफ्राबो गोदोनि जुगाव गोबां ओ नासयजानाय बारा सोलोंथाइ मोनै आरो गो ओ गोदोफबनानै थानायमोन आरो जोंनि मोनसे हारिया गोदोनि जुगावहाय ओ आइजो माहारिफोरखौ बिदिनो जोंनियावहाय गोदोनि मुगायावहाय ओ एसेबां मानि सोलोंथाइ होनायखौ जों बांद्राय नुवामोन आरो सोलोंथाइखौनो होखायामोन गो गोदोनि जुगाव मानोना जोंनि आइजोफोरखौ माखासे खामानि दामानि रोंब्लानो जे जायो न'खरनि खामानि रोंब्लानो जे जायो होननानै ओ दोननाय जायोमोन नाथाय आइजोफोरा दे आथिखालनि मुगायाव जोङो माखासे ओ हौवाफोरजों समान समान खामानि मावफानानै गावनि न'खर सुंथानाय जिउ राहा खुंनायाव जोङो माखासे ओ मदद होफानायखौबो जों नुयो। उम दानियावल' नङा गोदोनि जुगावबो जेरै जोङो दाउ, अमा फिसिनानै जों जोंनि गाह न'खरखौ सुंथानायावबो गोदोनि जुगावबो जोङो ओ नुबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो आथिखालनि मुगायाव जोङो रासिन बेनिफ्राय रासिन सोलोंथाइ मोननानै आइजोफोरा आरो खामानि दामानि मावनाय बैफोर आ खामानि दामानि मावनायाव जोंनि आइजोफोरखौ रासिन गोसो नांथाबनानै गावनि न'खर सुंथाबनाय आरो ओ संसार जानायाव जा खामानि मावलाङो बेफोरखौबो नुनो मोन्दों आरो जोङो हौवाफोरजों ओ सोलोंथाइ लानानै समान समानै खामानि मावफानाय आरो साख्रि मावनायनि बेलायावबो जों हौवाफोरजों समान - समान ओ थांफानानै जा हौवाफ्रा हाया एबा हौवाफ्रा हायै बुस्थुफोरखौबो जोङो ओ आइजोफोरा मावनानै माखासे दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै जोङो बुंनांगोन। ओ जेरै आइजोफोरा हौवाफ्राल' आ जेरै पुलिसाव पुलिस एबा आसाम पुलिस एबा आर्मि बेफोराव थाङाखै नाथाय आइजोफ्राबो आथिखालनि मुगायाव जोंनिया माखासे बर' आइजोफ्राबो दिनै जोंनि आर्मि पुलिस बायदि आरियाव जोंनिया खारनानै जोङो माखासे गावनि जिउ राहा खुंनाय आरो गावखौ जोंनि उन गावनि जिउवाव थांनानै थानायाव मोनसे राहा एबा आ गावनि थांखिखौ दैदेनलांनायाव गाव मोनसे ओ बिबान लानाय हिसाबै गावनो गाव ओ बेबायदि हौवाफोरजों समान समान थांनानै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि न'खर राहा खुंनाय जिउ राहा खुंनायखौ जों आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनदों गोदोनि मुगायाव खोब बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जे जोंनि न'खरनि बैफोर आ जेरै बिमा बिफा बैफोरो जोंनि आइजो माहारिखौ इसेबां मानि सोलोंथाइ होआमोन। सोलोंथाइ लाहोयिनि जाहोना जाहैबाय माने हौवाफ्रा रोंखा राखा खालामनानै बाहेरायाव हाय जा फालांगि खालामनायनि गेजेरजों न'खर सोलिगोन नाथाय हिनजावफ्रा आ जोंना न'खरावनो थानानै सङै खावै जाहोनानै जाहोनांगौ बिदिनो संनाय खावनायनि गेजेरजों मा सोलोंथाइ आ बिदिनो फोरोंनांगौ जानाय बिदियावलाय बेबायदि होननानै माखासे जोंनि माखासे। आं बिमा बिफाफ्रा आइजो माहारिखौ गोदोनि जुगावहाय सोलोंथाइ होआलासिनो नाथाय आइजो माहारिया जि मोनसे आं जोंनि थाखाय सोलोंथाइ लानांगौआ गोनां मानोना बिसोरो आइजो माहारिनि गेजेरजों जा जोंनि संसार जानायाव आ फिसा फिसौ खौ फोरोंनायाव जोंनि आइजो माहारियासो गोनां बिफाव लायो आ नखराव जेरै ओंखाम ओंख्रि सं संनायनिफ्राय लानानै आइजो माहारिया जोंनो आ फिसाफोरनो सोलोंथाइ होननानै फोरोंनाय बेफोरनियावहाय जोंनि आइजो माहारिया ओ खामानिखौ मावनो हायो मानोना आ फिसाया बि बिदिनो दाबसे जायगायाव थांनानै। मेंनानै फैगोन मागोन बिदिनो फिसाफोरखौ फोरोंनो हाया नाथाय आइजोया न'खराव थानानैनो गावनि फिसाखौ आ गाव सोलोंथाइ मोननाय जा रोंगौथि बेफोरनि गेजेरजों फोरोंनानै आथिखालनि मुगायाव जोङो आ फिसाफोरनि जा थांखिसिम सौहैनांगौ बैफोर थांखिसिम सौहैनांगौ जों दावगानायखौ जों नुनो मोन्दों। आ जेरै मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो दि आ आइजोफोरा जा सोलोंथाइखौ जों आथिखालनि मुगायाव बांसिनै नुनो मोननायनि जाहना बेनो मानोना आइजोफोरा जा सोलोंथाइ एबा गियान मोनो बेखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव जोङो फिसाफोरनो जा लेखा फोरोंनाय बैफोर ओंखाम ओंख्रि संनानै थानाय बेफोराव जोङो नुनो मोननायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौ बुंनांगौब्ला आइजोफोरनि बागैथ' बिराद गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय। आथिखालनि मुङा बेफार फालांगि खालामनायखौबो जोङो आइजोफोरखौ हौवाफोरजों समान समान खालामनायखौ खौ जोङो नुनो मोनबाय। आ जोङो आइजोफोरनि गोदो आरो दानि सोमोन्दैथ' बुंनो थाङोब्ला बिराद गोहोम गोग्लैयो जेरै न'खर आरो गावनि जिउ राहा थांना थानायनि राहा बेफोरखौ जोङो बिरादनो नुनो थाङो। आं बिदिनो जोंना रायलायै रायलायै नोंथां समाबो इसेबां मानि गोलाव गैला। बुंनांगौआथ' गोबां बाथ्रा दङ। औ नोंथांजों बिदिनो बेफोरनि सोमोन्दै औ नोंथां गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोननाय मोनबाय दे।